हेलौ औ खोनादों नोंथां,
नोंथाङा माबोरै दं दासान्दि?
आं दासान्दि मोजाङै दङो देहायाबो मोजाङैनो दङ आं दासान्दि जिरायनानै दङ।
औ ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ
आङो नोंथांनियाव ओ फंनैसो सोंथि सांनो नागिरदोंमोन
औ सोंजागोन नोंथां।
ओ सोंथियानो जाहैबाय, जोंथ' दा जोंनि बर' गामिफोराव, जोंनि ओनसोलाव ओ बर' आइजोफोर खौ जों ओ जौ संनानै औ जोङो जौ संनानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ
नोंसोरनि ओनसो ओनसोलावबो एबा गामिफोरावबो बेफोरनि बायदि जौ संनानै ओ फाननाय फोर खौ नुयो नामा? बेनि सोमोन्दै, औ फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो जौ बानायनायखौ अबा जौ सावनायखौ आं नुनो मोनदों बा सोलिगासिनो थायो बे जौ बानायनाया। ओ जौ होनना बुङो ब्ला जोंहा बेयो आबै आबौ बा गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ नेम आरो ओ बे जौखौ गोदो आबै आबौमोनानो बानायबोदोंमोन माबादि सावनांगौ माबादि बानायनांगौ बिसोरनिफ्रायनो जोंहा सोलोंबोदोंमोन बा ओ आइजोफोरा मिथिबोदोंमोन आरो ओ गोदोथ' जौखौ सावनो रोङामोन नाथाय जोमाय जोमाय खौ बानायोमोन आरो बिसोरो जोमायखौ ओ हानि दोआव ओ मोनसे मोनसेयै ओ माइरंखौ जो ओ एमावजों फोनना लानानै बे दोआव बानायनाय बानायनानै दोनोमोननो आरो जोंनो खोन्थायो ओ बानायनानै दोनोमोननो बिदिनो बे दोननाय दो दोनि जुमायखौ सानथाम सिम दोननानै ओ बे खौनो मास मोनसे बो मोनसे सो लोंनो हायोमोननो आरो एसे एसे नाथाय आथिखालनि बि जुगायाव बे जोमायखौनो जौ सावनानै जौ दिहुन्नाय जायो आरो। बे जौखौ मारै खावो होन्ना बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोंनो एमाव एमाव नांग्रोगोन। आरो बे एमावखौ माबादि बानायो होन बुङोब्ला जोंहा एमाउनि बानायनाय रोखोमा जाबाय जेरै एमाव बानायनो माइरं नांगोन। गिबियावनो माइरं नांगोन। आरो मोखोना बि मोखोना बिलाइजों बो एमावखौ देजायो। मोखोना बिबारजोंबो देजायो। आरो खान्थाल बिलाइ खौबो एसे एनै होयो। बिदिनो बेखौ ओ जयैनो देफादेरनानै मोखोना बिलाइ होनानै गुन्दै खालामना लानाय जा यो। ओ देग्लिनानै लानाय जायो दिेंखियाव। आरो दग्लि खांनायनि उनाव बेखौ सालियो सान्द्रिजों। सालिनानै जों गुन्दै जाजोबोब्ला बेखौ न'आव लाबोनानै दैजों गलायो। गलायनानै बेखौ ओ सिथुमोआरो लारु बानायो। आरो बे लारु बानायनायखौ जोंहा ओ जिजों खोबनानै सानथामसो दोनो। आरो सानथामसो दोननायनि। उनाव बेखौ बोखाङो। सिनिफाय बोखारो। आरो बोखारनानै सान्दुंआव लामस्रोयो लामस्रो उनाव जोंहा बेखौ। आरोबाव जुमाय सावनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो ओ जुमाय सावनो थाखाय जोंहा माइरं नांग्रोगोन ओ मायरं नांगौनो माइरंखौ जोंहा एसे ओ ओंखाम बायदि संना लानां- ओंखामखौनो होनजायो ओंखाम बायदि संनानै जोंहा बे खौ अ पेकेट बा जुमाय जुमायखौ लागायनो थाखाय मोनसे गुवार जायगायाव मोजां सिफोराव ब- बना लाग्रोनांगोन‌ दिहुननानै। जोंहा एमावखौ औ स-। लिनानै होनांगौ आरो। बिदिनो सिफ्लेनानै। होनायनि उनाव ओ बे जुमायखौ सानथाम सानथाम सानब्रैसिम खान्थाफोराव अस खोबनानै दोननांगौ आर- दोननायनि उनाव जोंहा बेखौ। जौ सावो अरजों सावो जेमबा जौ हौ। बिदिनो जौस सावनायनि आइजेंफोरा जाहैबाय अ मोनसे गोदोरै खान्थानांगौ आरो गंनै एसे फिसा फिसा बायला होनो बिदि नांगौ आरो आरो फाइपनि गोनांथि जौ सावनो थाखाय उम खान्था सिंथानि जुमाय दोननाय खान्थाया एसे गिदोर जानांगौ आरो गेजेरनि खान- या गब्लुं सफंनानै लानांगौ आरो आरो गोजौ थारनि खान्थाया खान्थानि सायाव दै होनांगौ बिदिनो जोंहा जौखौ सावनाय जायो आरो ओ जौ होननानै बुङो अब्लाथ जों गासिबो मि- मिथियो जौ लोंनानै ओ‌ जौखौ नांगौबायदि इसे एसेबो लोंजायो आरो बांद्राय लोङोब्लाथाय जोंनि देहाया ख'हा जायो बिदिनो जोंनि समाजफोराव नुनो मोनसोयो जौ लोंनानै ओ‌ बेराम जायो जौ लोंनानै नांज्लाय खमज्लाय जायो जौ लोंनानै गाज्रिया खु दिनथियो। ओ बिदिनो जोंनि गेजेराव जौआबो मोनसे‌ मोजाङै सामलायनो रोङोब्ला मोजां जायो आरो गाज्रियै गाज्रियै लोङोब्ला गाज्रि ज्रि हुदा जालाङो आरो ओ‌‌ जौनि जौनि ओंथिया जाहैबाय जौ लोङोब्ला माने ओ गोसोखौ खौबो एसे गोजोननाय मोनो आरो जौ लोंनानै उम देहाया एसे लोरबां जायो आरो
औ
नोंथाङाबो एसे जौनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि गामि एबा ओनसोलफोरावबो ओ जों
औ
दोङो नालाय गोदोनिफ्रायनो बे जौ संनाय हुदाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे बाहागो गो जानानानै थाबाय।
औ नंगौ
बेखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै बानायनो हायो जेरै जों माइब्रा माइरंजोंबो बानायो
औ नंगौ
गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि माइरंफोरनिफ्राय जोङो बानायो जौखौ
औ नंगौ
बिदिनो ओ गुबुन-गुबुन रोखोमै गुबुन-गुबुन ओ सुबुंफोरा बयबो ओ गाव गावनि गोसोनि ओ मोजां मोननाय ओ माइरं फोरजों
औ औ ओ नोंथांनिसिम फंनैसो सोंनि ओ दानि आथिखालनि जुगायावथ जोंहा ओ गोबां गाज्रियै ओ गाज्रि हुदाफोरखौ नुनो मोनो ओ जोंनि उन्दै लाइमोनफोरखौ जौ लोंनाय नुयोब्ला नोंथाङा माबादियै ओ हेंथा होगोन एसे फोरमायनो हागोन ना
ओ बिस सोनि उन्दै लाइमोनफोरनि ओ जौ लोंनाय हेंथा होनायाथ गुबैयै ओ बिमा-बिफायानो जागोन ओ बिमा-बिफाया ओ मोजाङै सांग्राङै गाव गावनि गथफोरखौ
औ
खामायनो रोंनांगोन ओ दानि मुगायाव गोबां लाइमोनफोरखौनो जों ओ जौ खौ जोङो गाज्रि ओ रोखोमै जों बाहायनाय खौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बांनि ओ लोंनायखौ ओ जोङो गोबांखौनो खम नुयो। ओ गोबां बिबांनि ओ जौ लोंनानै ओ जोङो लाइमोनफोर खौ। अ दा बे समाव जों गाज्रि हुदा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरनि ओ हेंथाखौ ओ जों गुबैयै बिमा बिफायानो ओ सामलायनो नाजानांगोन। आरो बिमा बिफाल नङा ओ जोंनि समाजाव थानाय ओ जाखिनि जों बर' माहारि ओ गासैबो ओ गाज्रिनिफ्राय जों मोजांसिनाव ओ ला बोनो नांगोन आरो गाज्रि हुदा देखानाय नुयोब्ला जों खोथा होनानै बेखौ जों ओ बुजाय बुजायै आरियै जों बेखौ ओ मोजां खालामनो नाजानांगोन। ओ जों जौ लोंनायखौ जों हेंथा होनो नाजानांगोन।
औ।
बिदियैनो जोङो हेंथा होलायनानै गासिबो ओ गाज्रि हुदानिफ्राय जों मोजां हुदासिम लाबोनो थाखाय जों बुजिलायनानै ओ गासैबो जोंनि बर' फिसा हिसाबै जों ओ गासैखौबो समानै मोजां नोजोरजों नायनानै जों ओ हेंथा होलायोबा ओ जों गासै निबोनि थाखाय मोजां।
औ नंगौ। ओ। जौआथ जोंनि आंगो जानानै थाखाबाय। अब्लाबो जोङो बेबायदि गाज्रि लोंनानै नखराव ओ दुम दुखाल बा बिमा बिफाजों नांज्लाय खमज्लाय जानायखौ जोंथ होफथा खानांगौ। नङा होमबा बिदिनो जोंनि ओ नखरफोराबो मोजाङै सोलिलांनांगोन आरो जौ सावनानैबो जोंहा खायसे नखरा ओ सोलिगासिनो दङ जौ जौ खौ फाननानै एसे रां मोननायजोंबो नखर सालायगासिनो दङ जौआ फारसेथिं नायो ब्ला मोजां आरो फारसेथिं नायोब ब्ला गाज्रि होननानै बुंजायो आरो
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ समाबो एसे गोलाव जाबाय रायज्लायनाया
औ नंगौ
ओ नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनानै ओ आंजों दसेबाबो सावरायलायनायनि थाखाय नोंथानिसिम ओ रोजा रोजा साबाखर बावहरबाय ओ इयुनावबो बेफोरबादिनो रायज्लायनो आरो सम मोनबावगोन होननानै नोंथांनिसिम मिजिंथि
औ
ओ बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आंनि
ए गोजोननाय थाबाय
औ दे